अ हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों।
खोनादों खोनादों अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
नै नोंथां मा होनो फुंबिलिनि ओंखाम जाखांनानै नानै जिरायगासिनो दङ नोंथां।
बिबदिब्ला आं खल हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे गोनां खोथाखौ सावरायनो खालामनाय जादोंमोन। सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन औ हागोन नोंथां नोंथाङा मा खोथा सान सावरायनो नागिरदों फोरमायनो जागोन नामा?
अ आं नोंथांजोंहाय ओ जोंनि
होननानै खल खालामनाय जादों नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां बिदिब्ला ओ गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो गोनांबाथ' जोङो बे फार्स्टआव नोजोर खौ जोङो नाय नाय नायहरग्रोनांगोन गोदोनिया दानि सोलोंथाइया माबोरैहाय? गोदो जोङो थारैनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइया नायोब्ला गोबोर गोबां सोलोंनाय नुनो मोनबाय गोदो गोदोनि सोलोंथाइ होनबा गोदो गोदाय जेब्ला ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय मा होनो गुदि सोलोंथाइखौनो बेसेबा गोजान गोजानाव था थांनो गोनां जायोमोन नोंथां जायनि जाउनाव गासैबो सु सुबुङानो सोलोंथाइ लानायाव जोबोद उसुबिदा एबा खैफोदखौ जों नुजाथिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो मा गोजानाव थानायनि थाखायनो बैफोराव थांनो थाखाय मा होनो गोबां सुबुङानो फरायनो एबा सोलोंनो थांनो हायाखैमोन आरो नोंथां माने साखाथियाव फरायसालि गैयिनि थाखाय। आ मा होनो? थिग बेबायदिनो दानि सोलोंथाइखौ नायोब्ला जोङो गामियावनो नुसुङावनो जोङो फरायसालिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बे बेफोरबायदि बिदिनो मा होनो जोंनि साखाथियाव थानाय फरायसालियाव दा थांनो थाखाय माने सोरखारा गोबां सुबिदा होबाय फ सानजौफुनि जानाय ओंखामखौबो होयो नोंथां गुदि फरायसालियाव बेफोरनि थाखायनो दा जोंनि माो साफ्रोमबो फरायसाफोरानो गोरलैयै मा होनो फरायनो थाखाय खाबुखौ लानो हायो आरो नोंथां नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि जेबो खाबु गैयामोन नोंथाङा फरेस्ट खालियाव थांनो थाखाय नै माइल थाम माइल गोजानाव थांनो गोनां जायोनथां गुदि सोलोंथाइनि थाखायनो बेबायदिब्ला बै समाव बोरै सोलोंथाइखौ लानो हानो हादोंमोन हायामोन नोंथां आरो मा गोदोनि समाव जोंनि बर' सुबुंफोरा मा होनो एबा जोंनि मा होनो हादोराव हिनजाव माहारिफोरखौ सोलोंथाइखौनो लानो होआमोन नोंथां बेफोर फारागथिखौबो नुनो मोनो मानो होनबा हिनजाव माहारिफोरा खालि न'आवल' थानानै ओंखाम ओंख्रि संनाय खामानि मावनाय न'नि बेफोरल' हाबायाव हिनजावफोरखौ बाहायजायोमोन आरोोना बाहायोमोन आरोोना नाथाय मा जोङो दानि जुगाव जोङो नायोब्ला बैफोर गोदोनि मा होनो नंला गोदोनि बायदि नंला आरो नोंथां सोलायनायुबाय दानि जुगाव जोङो गोदान मुगायाव नायोब्ला हिनजाव माहारिफोरखौ जो जोङो बांसिन सोलोंथाइ सोलोंथाइ एबा फरायसालियाव जों थांनायखौ नुनो मोनो हौवा माहारियासो दिनै ख खम अनजिमा जानो हमबाय नोंथां
जायनि जाउनाव जोङो गोदो आरो दानि मा होनो सोलोंथाइ बिथिंखौ नायोब्ला गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो आरो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो मा होनो गोदोनि समाव जोङो गोबां फरायसालिफोरावनो मा होनो गोदो बर' सुबुंफोरा मा होनो अशक बर' रावजों फरायोम मोनामोन नोंथां असमिया रावजोंसो फरायनो गोनां जायोमोन दा न नाथाय जोङो जोंनि रावजोंनो एबा बर' रावजोंनो जों फरायनानै दिनै एम ए पास बि ए पास एम ए सि पास डक्टरि डिग्रिखौबो जों लानो हानाय खाबुखौ मोनबाय आरो नोंथां नाथाय गोदोनि समाव जोङो बर' रावजोंनो फराय मोनामोन गुबुन हारिनि राव जेरै असमिया हिन्दी इंलिसफोरावसो फरायनो गोनां जायोमोन नोंथां बिनिखायनो गोदोनि दिनाव फरायनायनि अनजिमाया गोबां खम जानो हागौमोनथां दा नाथाय दानि मुगायाव जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरा सोरखारि एबा बेसेन नाङै फरायनो मोननाय खाबु मोननायनि थाखायनो गोबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो सोरखाराबो बेफोरखौ नोजोर गोबां नोजोर होदों नोंथां बिनि थाखायनो दिनै जोङो गोरलैयै सोलोंथाइखौ लानो हा हानाय जादों नोंथां बिदिब्ला नोंथां मा होनो जोंनि ओनसोलाव मा होनो गोदोनि सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो गोदो जा सोलों मोनजोबो सुबुंफोरा गेदेर गोलाव जायो नाथाय दानि जुगाव मा होनो सोलोंथाइखौ जोङो लायो लानानै जोङो गो गोबां रोखा होनो रोंखा राखा एबा साखा फारा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै फरायनानै दानि जुगाव आइ पि एस आइस जानाय सुबुंफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो बायजोे गेदेर गेदेराव फरायनानै जानो मोनदों नाथाय गोदोनि समाव फराय एसे फरायब्लानो मा होनो गोदोर अफिसार साख'रि मोनोबा दा नाथाय जोङो मा बिए पास जाबाबो जों साख्रिखौ मोनो। थांला आरो मानो होनबा बेनि गुबै जानायानो जाबाय। मा होनो सुबुं अनजिमा बांनाय आरो नोंथां सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोङो। जाग्रा आदार थाग्रा आदार आलादा खामानि आंखाला फैयो नोंथां। बेखायनो मा दानि जुगाव गोबां। लेखा गोरों जाबाबो सोरखारि साख्रि मोननाया गोरलै नङा नोंथां बेफोर फाराग थि जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव मा होनो खुनुरुखुम मेट्रिक पास जाबानो दिनै हमै हमै लांनानै लिङै लिङै लिं लिंफायनानै साख'रिखौ मावा गारा होनाय जायोमोनोना नाथाय जोङो। दानि जुगाव बे बायदि नंला। इन्टारभिउ होसे होनानैबो जों साखरिखौ लानो हागोन आरो नोंथां। बेखायनो जोङो गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ बिथिंखौ नायोब्ला। बेफोरबायदिनो जोङो मा होनो गोरोबलायखौ नुनो मोनो। आरो दानि गोदान मुगायाव गोदान नेमखान्थि एबा आयेन खान्थिजों सोलोंथाइखौ होनाय जायो। नोंथां बेनि थाखायनो मा। फरायसाफोरा गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ फ्राय मोननो हादों आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां आंनि बुंनांगौआसो गोदोनि आ दानि मा होनो सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनांगौ बेखिनि जानोासै नोंथां दा नोंथाङाबा आंनो फोरमायनो हागोन। हागोन नामा बेफोरबायदि गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइयाव आरो मा मा मुलाम्फा जाबावदों आरो मा।
औ औ।
सोलायनाय नुदों बेनि सोमोन्दै नोंथाबा आंनो फोरमायना गोसो दङ।
औ औ हागोन हागोन नोंथां औ। जोंहाथ' दा गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि दा जोङो जोबोद सोलायलाय आरो फारागथिखौ नुनो थाङो आरोना नोंथां। दा नोंथाङाबो आंनो सिगाङावनो फोरमायलांखाबाय माबायदि गोदोनि सोलोंथाइया माबायदि आरो दानि सोलोंथाइया माबायदि नङा होमबा नोंथां दा गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोदोनि सोलोंथाइयाव मानि
मानि
जाखिनि मोननांगौ बा मोन्थाय दङमोन बैफोर मोन्थायफोरा जोबोद खममोन आरोखि ना। जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंहा फरायसालिनि अनजिमाखौनो बुंनानै ला। जोंहा फरायसालिनि अनजिमाया गोदोनि दिनाव जोबोद खममोन। बिदिनो जोंनि गेजेरावहाय गामि मोनब्रै मोनबा बा गामि गोबां गामिजों लोगो नांनानैसो गंसे फरायसालि मोन आरोना नोंथां नाथाय दानि दिनावहाय जों मा नुनो थाङो गामि गंसेयावनो जोंहा गंसे बा गंनै गंसेनि बारा गंनै गंथाम फरायसालिफोर नुनो थाङो आरोना दा बेनि गाहाय। जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव दानि सोलोंथाइ बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय ओ। सरकारि सरकारि फरायसालिजों लोगोसे जोंहा गावारि फरायसालिबो गोबां ओंखारबाय नङामा नोंथां।
दा बिनि बेलायावहाय नायनो थाङोब्ला जों फसा फरायसालिनि अनजिमाखौबो गोदोनिजों आरो दानिजों रुजनानै नायोब्ला। गोबां सोलायनाय नुबाय आरो ना गोबां फारागथि नुनो थांबाय। दा सोलोंथाइनि बेलायावबो जोंहा गोदो मा जोंनि गेजेरावहाय माखासे मोननांगौ मा होनो सुबिदा बा फरा मा होनो बिजाब फरा बिजाब बेफोरखौ बेफोरनि अनजिमायाबो जोंहा जोबोद खममोन आरो बुं थाङ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जोंनि ओ बर' रावजों फरायनो मोन नाय आयदा बा बिजाबफोराबो जोंहा गोदो गैयाखौनो होनजायोमोन आरो नोंथां नाथाय ओ दा जौगायै जौगायै दानि गोदान मुगायाव जोंहा बैफोर सुबिदाफोरखौ दा बांसिननैनिफ्राय बांसिन आरो बांसिननिफ्राय बांसिनो नुगासिनो दं आर ना जेरै नोङो दानि ओ
दानि
मुगायाव नायोब्ला मोनसे फरायसालियावहाय जोंना साब्रै साबा फोरोंगिरि थायो दा गोदोनि दिनावहाय जों बुं ओ नुयोमोन गंसे फरायसालियाव बिदिनो सासे गाहामल' फ फोरोंगिरि थायोमोन आरो ना दा बे सासेल' फोरोंगिरिया जोंखौ फोरोंथाय होनायाव
सोंलोंथाय होनायाव
गासैबो बिथिङावनो मोनहाजोबामोन आरोना नोंथां नाथाय दानि दिनावहाय जोङो सोरखारि फरायसालिनि अनजिमा अनि मा होनो सोरखारि फरायसालिजों लोगोसे जोंहा गावारि फरायसालियाबो जोबोद ओंखारबाय नाल दानि दिनावहाय फोरोंगिरिनि अनजिमायाबो जोबनो थांला आर ना जोङो फरायसालियाव फोरोंनो हायाबाबो बा फरायनो हायाब्लाो जोङो न'आव गावारियै जेन'बा टिउसन लानाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइया माने जौगाबोगासिनो आरो ना नोंथां
दा बेनि अनगायैबो बै मा होनो गोदोनि दिनाव बा गोदोनि मुगानि सोलोंथाइयाव जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो बर' मिडियामनि बिजाब जोंहा फरायनो मोनामोन जोङो बांसिन एसामिस एसामिस रावनि जोङो बिजाबफोरखौ फरायनांगौ जायोमोन आरोखि नाथाय दानि दिनावहाय जोंहा गोबां बर' रावजोंनो गोबां बिजाबफोरखौ जोङो मोननो थाङो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो हायार सेकेण्डारि लेेबेलावबो जोङो दा बर'जों फरायनो मोनो आरोना नोंथां दा बेबायदिनो जोंनि मा होनो बिजाबनि मेडियामफ्राबो जोंहा दा जौगाबोबाय आरो नोंथां
औ नोंथां
बेजों लोगोसे गोदोनि गोदोनि मुगानि मा होनो सोलों बे दानि मुगानि बायदि मा होनो जोंहा गोजौ थाखोनि बेबायदि जेबो मा होनो फोरों सोलों आगजुफोरनि बेबायदि जेबो गैयामोन आरो नोंथां नाथाय दा नुनो थाङो जोंहा
थाय
फरायसालि
फरायसालिफोरावहाय गोबां रोखोमनि
खौ फोरोंनो थाखाय गोबां रोखोमनि जोंहा ओ बिदिनो फोरोंसोलों आगजुफोर बा मा होनो अनलाइन बा मा होनो ओ ससियेल मिडिया फोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ होनायखौ जों दा नुनो थाङो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोङो मा बिजाब गैयाब्लाबो दानि मुगायावहाय जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों गासिबो ओ सोलोंनो गोनां आयदाफोरखौ जों दा मोननो थांनायखौ जों नुनो थाङो आरो नोंथां नाथाय गोदो जोंहा बिजाबनि अनजिमायाबो खम जानायजों लोगोसे जोङो बैफोर मा होनो सोलोंथाइनि नांगौ जानाय मुवा बेसे बा बिजाबफोरखौ जोंहा मोन मोननो थाखायबो जोंहा जोबोद गोब्राबमोन आरो नोंथां दा बेफोरखौ नायनानै जोङो दासिमाव नायनो थाङोब्ला जोंनि फरायनाय लिरनाय मा होनो जोंनि ओ मा होनो जोंनि फरायनाय लिरनाय जौखोन्दोआबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो आरो नोंथां ओ जोङो बेजों लोगोसेहाय जोंनि गेजेरावहाय गोबां गोजौ थाखोनि फरायसाफोरा माने बांनायनिफ्राय बांनायखौ जों नुनो थां आरोना जोङो जोंनि रावजोंनो फरायनो मोननानै जोंनि सोलोंथाइ लानायाबो गोरलैनिफाय गोरलै जाबोनानै जोङो दासिमहालागै जों गोबां मा ओ गोजौ थाखो नि फरायसाफोरखौ जों मोननो थाङो जेरै एम ए बि ए पास ओ सोरबा पिओइस डि बा डक डिग्रि लानाय बेफोरबायदिखौ जोङो दा गोबां रोखोमनि मोननो थांबाय आरोना नोंथां
औ थां ओ
दा ओ बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइआव गोबां सोलायनायखौ नुनो थांबाय आरो ना आरो बेबायदिनो आं आसा खालामो इयुनावबो जोंनि सोलोंथाइया
नि सोलोंथाइया माने जौगालांबाय औ नोंथां औ
दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै थांबाय नोंथां जोङो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां औ औ आसा खालामो नोंथांखौ आं फिन लोगो मोनफिनबावगोन आरो नोंथांजों आङो ओ
आङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोर मोजां मोनदों आरोना नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नों
औ औ दे औ